खोनादोंना नोंथां
अ
हेलौ औ खोनादों नोंथां औ
हो
खोनाया नोंथां मा होनदों
औ नोंथांङा फ्रि दंना
औ दङ नोंथां
ओ बिदिब्ला आं
औ सावरायजागोन नोंथां
औ अनला ओंख्रि बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै संनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
औ
ओ जोंनि ओनसोलावहाय जे दोरोङारि ओंख्रि जोंहाथ' गोबां ओंख्रि दं होनबा नंङा होनबा अनला खारै जों दाव सबायजों साम' नारजिजों अमा बेफोरबायदिनो गोबां ओंख्रि दङ ओ बेनि बे गजेरावनो आङो ओ अनला खारैजों दाउ बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै ना मा होनो नोंथां औ ओ गि बियावनो जोंहा अनला खारैजों दाउ संनो गोनांबा जोंनो नांग्रोगोन गिबियावनो अन गुन्दै अन गुन्दैखौ जोङो न'नि माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो बेखौहाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननानै बेखौ जोङो दैयाव दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनो सोमनानै दोनखांनानै जोङो बियो दसे सम जायोब्ला जों बेखौ ओ सुखांनानै आरामसे खेब सुनानै दसे दै राननो थाखाय जोङो फोराननानै दोननाय जायो बेनि उनाव उनावहाय जों बेखौ दिंखि बा उलारावहाय देनाय जायो आथिखालनि जुगावथ' जों बारा एसेबां दिंखि बा उला लार बेफोरबायदि देनायखौ नुला आरो आथिखालनि जुगाव जोङो ग्रेन्डार मिक्सारावनो बांसिन उननायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां औ बिब्दिनो जोङो बिबदि माइरंखौउखांनानै लानानै जोंहा अनलाजों दाउ संनो थाखायथ' जोंनो दाउ नांगोन नालाय जोङो दाउखौ न'नि दाउफोरखौनो बुथारोब्लाथाय जों न'नि दाउ- फोरखौनो बुथारनानै जों बेखौ मोजाङै बासिनानै लानानै बा मो- जाङै गांखंफोरखौ फुनानै सावनानै लानानै गोदानानै लाग्रोनांगोन बिनि उनाव मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगोन बिब्दिनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोबा जोंहा बिनो गोदा खानाय मोनो नालाय जों बेखौ मोजै सुस्र'बानो जायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ थाव गुबै होनानै पियास होनानै एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो मोजाङै बिनि उनाव जोङो दै होनाय जायो बे सारायावनो खायफाया बेदरखौ एवफ्रामखांनानैहाय हायखांनानै दोनो नाथाय खायफाया बिदिनो बेयावनो हायखांना दोनना लाबानो दै होखानानै सङो आरो बिब्दिनो दै होनानै जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोङो बेयाव अन गुन्दैखौ आ- खायाव मुथा-
से मुथासे लानानै गोदौनायावहाय होनानै होयो आरो जाहाथे बियो मोजाङै गथा खाया मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो बेयाव फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो बे अन गुन्दैखौ होनाय समाव हाय जोङो गारबाजोंहाय बा
खोस्लिजों जोङो एसे एरै एरै होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेदरखौ होफा खायाबोलाजों जेबोला अन गुन्दैखौ होखांनानै दसे सम अब्ला जोङो बेदरखौ होनो होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेयाव होनो थाखाय जोंहा गोबां मस्ला मस्लि जेरै
जाब्रां बिब्दिनो सामब्राम गुफुर फानलु बिदि देनानै होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो खांनो गोनांब्ला बेखौ साखिनानै बेयावहाय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होनानै जोङो खांनाय जायो आरो नोंथां
बिनि उनाव जोंहा सबायजों साम' सबायजों साम' संनो थाखाय जोंहा सबाइखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोब्रा खायफा खायफानियाव न'आवनो थाखायो जोङो बेखौ गथाबोला एवदबनानै हुख्रेबनाय जायो हुख्रेमनानै जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो बिनि उनाव सोमनानै दोनानै जेब्ला बियो एसे रुयो अब्ला जों बेखौ सुखांनाय जायो सुनाय सुखां नानै बेयाव सोमना दोन्नायनि जाहोनानो जाबाय बेनि जा गोसो गोसोम गोसोम बिगुर बेफोरो खारो बेनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ बिनिफ्राय जोङो औ साम' साम'खौ जोङो दैमा एबा फुख्रियावनो मोननाय जायो बांसिनानो जों बेखौ दैमा फुख्रिफोरावनो खननानै लायो बेनिफ्राय जोथ' बेखौ बेथ' हाब्र'सो थायो नालाय बेखौ जों खननानै लाबोनानै सानसेबा साननै सोमनानै दोनग्रोयो आरो जानायनि सिगां सोमनानै दोननायनि जाहोनानो जाहैबाय मा बेयावथ' हाब्रु थानाय नालाय हाब्रुफोरा मोजाङै खारथो होननानै जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ
अ बिनिफ्राय जाय दिनखालि जों साम'खौ जागोन बै दिनखालि जोङो साम'खौ मोजाङै सुस्र'नानै लानानै बिनि बे साम'नि निखौहाय जोङो सायनानै गारनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो साय खांनानै जोङो साम'नि उननि बाहागोखौहाय दानस'नानै गारनाय जायो आरो
बिनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै दान्स' स' खांनानैहाय मोजाङै हुयो हुनानै सुयो सुनानै जोङो ओ ओ संनाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो स सा सबायखौ जोङो मोजाङै हुख्रेमना लानानै सुनानैहाय जोङो बि दिनो साम'खौ एवफ्रामग्रोबाय। थाव गुबै एसे होनानै एवफ्रामो एवफ्रामनानै जोङो मोजाङै दोनग्रोबाय एवफ्रामग्रो नानै बिनि उनाव जोङो ओ सबायखौहाय रुग्रोनानै लानाय जायो आरो खारै होनानै।
औ
औ बिनिफ्राय जोङो मोज जाङै ओ सबाया रुइयोब्लाथाय बेखौहाय सागं साना होनानै जोङो बेयाव साम' खौ होनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो बिब्दिनो ओ साम'खौ होखांनानै जोङो ओ जेबोला ओंख्रि या रानो बा ओ गथा जायो अब्ला जों गंगार दुनदिया बा दुनदिया बिबदिनो मस्ला मस्लि दे नायफोरखौ होनानै साखिनानै खांनाय जायो आरो नोंथां।
उम
औ बि-बिनि उनावहाय जोंहा नारजि नारजिजों अमा नारजिजों अमा संनो थाखाय जोंहा नारजि नारजिखौहाय जोङो न'आवनो न'नि फाथो जाय जों फाथो जायोना नोंथां।
खोनदोंना नोंथां?
औ बे फाथोनि बिलाइखौनो जोङो नारजि बनायनाय जायो। बिब्दिनो जों फाथोखौ खौबो गोरलैयावबो जायो। गोरलैयावबो जानो गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बिनिफ्राय जोङो बे फाथोखौहाय ओ जेबोला बियो गोदोर जायो गोदोर जानानै बेनि बिलाइ आहा मोनो मोनोब्लाथाय जोङो बेखौ ओ हानानै लाबो लाबनै जोङो बेनि बिलाइखौ खानानै फोराननाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो बेखौ खानानै फोराननानै जेब्ला बेयो रानो अब्ला जोङो बेख खौ ओ नारजि महराव मोनो आरो।
औ
औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ जानो थाखाय जों नारजिखौ दसे सम सोमनानै दोननाय जायो फोराननाय दा फाथो बिलाइ जो नारजि बनायनाय बेखौहाय जों दसे सम माने बिनि दानथा था फोरखौहाय थाराफोरखौहाय खास'ना गारनानै जोङो ओ दसे सम सोमनानै दोननाय जायो। बिनि उनावहाय मोजाङै सुस्रुब बाय सुस्रनानै जोङो अमा बेदरखौहाय मोजाङै पियास थाव गुबै होनानै एवफ्रामग्रोबाय। एउफ्राम ग्रोनानै जोङो नारजिखौबो रुग्रोबाय रुनानै जोङो जेब्ला नार जिया रुयखाबाथाय खारै होनानै जोङो रुग्रोयो नालाय बिदिनो रुय खाबाथाय जों सागं सालाय नाङा। रुयाब्लाथाय जोङो बिबदिनो सागं साना होबाय। सागं साना होनानै जों बेवहाय अमा बेदरखौ होबाय। अमा बेदरखौ होनानै बिबदिनो खारैफोरा नांबाथाय ओ संख्रि साखिनानै खांनाय जायो आरो।
औ
ओ बिनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जे बेखौहाय मा माबोरै मा आदब खायदायाव संनाय जायो नोंथाङा आं फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ ओं दा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंना अनला ओंख्रिखौसो आ सिगांनो खौनो गिबियावनो बुंनोसै अनला औंख्रिखौ जोंना बायदि बायदि मुवाजों जाजायो जेरै नोंथाङा फोरमनायबायदि दाउ बेदरजों लोगोसेनो ओ जेरैहाय अमा बेदर एम्फौ लाथा लोगोसेनो जोङो बेफोर बेदर आरिनि बागैबो जोङो जेरैहाय लाइ बिलाइजों अनला फाख्रि औ जेरै ओ थाइगिरजों जोङो अनला खारि ओ लोगोसे थाइगिरजोंनो जोङो थाय गिर मिथियो बिदिनो जोङो संनानै होयो
औ -औ बिनिफ्राय नोंथां मा होनो औवानि गाजाजोंबो जायोना
ओ नोंथां माबानिबो जोङो ओ सम- सम माने ओ सफ्रोमबो टाइमाव मोनबाय थाया नालाय अब्लाबो जोङो जेब्ला समा मोनो अब्ला जों बेनि गोरलै ओ गन्दखौ ओ खनानै लाबोनानै बेखौ गोबा गोबा खालायनानै ओ बयामाव एबा बे बायदिसिनायाव जोङो सोनानै बेखौ आसार महरै एबा जानो थाखाय जों बेखौ बियो आदा जाफैनायनि उनाव उन्दै समावै बेखौ बसि नोगोर जायो आरो
औ नंगौ थारैनो
ओ बिदि औंगफाय जदिग्राफोरों बे दा ब जदि ओ गलायनानै सङोब्ला अन हारिया फारसेथिं रोखा जाबोयो होननानै आं मिथिग आरो नोंथां
औ नंगौथारैनो
उ उ दा समाव दानि समावथ औव गार जानो थादो नालाय दा मोनथ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे औवजों जानाय हुदाया दङ ना गैया एबा बेखौ ओ आं समामाज एबा लाखिना दोननाय बिदाया दङनाा गैया नोंथां फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ दङ नोंथां जोंनि जोंनि ओनसोलावबो हाय औवा गाजा फुजाखौहाय बिब्दिनो हानानै आसार बानायनानै दोनै खायफाया बिब्दिनो हानानै ओ एवफ्रामो थाव गुबै होनानै गोबां मस्ला - मस्लि होनानै एवफ्रामो माने आसार खालामनानैबो दोनो आरो खायफाया हानानैल' बिदिनो भयामावल' सोनानै दोननानै आसार खालामो खालामो आरो नोंथां।
औ
औ
बिदिब्ला खुनु समाबो जानानै खमाबो जानानैखौ जाय बि
औ
उ न सोनाव माबोरै एबा सङो बा माबोरै बानायो मादों जायो नोंथाङा फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर। बिदिब्ला दिनिनि आयदाखौ बेखिनियावनो ग बेखिनो दोनथ'निसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ दे बिदिब्ला नोंथां।